हेलौ। हेलौ।
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनाबाय खोनाबाय। ओ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
मोनाब्लिनि गोजोन हामब्लायनाय
औ नोंथाङा दायो मा खालामदोंमोन?
आङोथ' ओरैनो जिरायनानै दं मोनाबिलिनि जाखांनानै ओरैनो जिरायदों।
अ' उम उम होमबा नोंथांङा ओरैनो दंमोनब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
नोंथांजों आयदाखौ आङो साननानै लानाय बायदियानो जाहैबाय ससियेल मिडियानि सायाव सावरायनोसै।
औ।
होमबा ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो माखौ होनो? जेरै जोंना ससियेल मिडिया होनोबा जेरै फेसबुक इउटुब वाटसएप बेफोरनोखा ना जेनेबा।
नंगौ औ।
औ। आरो बुंनो थाङोब्ला ससियेल मेडियाखौ जों मानो थाखाय नांसिनगौ होनोब्ला बे जाहैबाय दुनियानि मानसिफोरजोंनो जेनेबा सावरायलायनो हानाय। हो बेफोरनि थाखाय बा औ। आरो नोंथाङा एसे माबाफोर मिथियोबा खिथाहरदो आंनो ससियेल मिडियानि सायाव नोंथाङा मा मा मिथियो।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ आं फंनैसो फोरमायनोसै ससियेल मिडियानि सोमोन्थै औ नोंथाङा थ' बुंदोंआनो आरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो इउटुब बा फेसबुक बेबायदिखौ माबानो हायो होननानै दा नोंगौ बेनो। फेसबुकनि जेरै जोङो। उम बायदि रोखोमनि माबा ओ आइ आथिखालावथ' नुनो थांगासिनो दं नङाबा फेसबुकआवहाय दा बायदिसिना उम दे खुलिनानै हगारगासिनो नङा होमबा? प्रपाइल पेस बानायनानै दा गावनि ओ बुंनो थाङोबा बेराफारसे ससियेल मिडिया मोजां जिनिस मोनसे मोजां पेल्दफ्रम होननानै बुं बुंनो हागोन
औ नोंगौ नोंथां मोजां बियो
उम जोङो माखासे जोंनि ओ रोंगौथिखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो फोरमायनो हायो खिन्थु जों बाहेरायाव ओंखाराला जे न'आव थानानै जोङो न'आव जिरायनानै जोंनि खम एकथा फिसा फिसा रोंनाय रोंगौथिफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायनो हायो।
उम
आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां कयता थानानैनो माखासे खौरांफोरखौ जों मिथिनोबो मोनो नङा होमबा!
औ नंगौ नोंथां।
जोङो न'आव जिरायनानै जोङो गोबां बायहेरानि ओ जायगायाव मा मा जादों ओ मारै मारै सोलिगासिनो दङ बेफोरनि बागैबो जों मिथिनो मोनो
औ
उम आरो ओ बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियाखौ जोङो मोनसे ओ मा होनो बिदिखौ गाहाम गोनां होननानै बुंनो हागोन आरो। आरो ओ दाना ससियेल मिडियाखौहाय माखासे ओ मोजां आरो माखासे गाज्रि रोखोमनिबो बाहायो होननानै दा नोंथाङा मिथिगौना ससियेल मिडियाखौ ओं ससियेल मिडियानि माखासे गाज्रि माबा बेफोरखौहाय फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन। हागोन नोंथां हागोन।
औ औ नोंथां।
उम ओ ओ नोंथाङाथ' जेनेबा मोजांफोरखौ फोरमायनानै होखाबाय आरो बिनि सायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गाज्रिबो दङ आरोखि बेखौ मोजाङै बाहायनो रोङा बा बे गाज्रिबो दं बेराफारसेथिं।
गाज्रिआव मा मा दं होनोब्ला जेरै आं गिबियावनो ओ फेसबुकखौनो लाग्रोसै आङो
औ
जेनेबा सोरबा सोरबा सासे सुबुङा बे गावनि फेसबुक पेजआव जेनेबा मोनसे नंखाय नंखाय बाथ्रा फोसावबाय बियो माब्लाबा नंखाय बाथ्रा जेनेबा नंखाय बाथ्रानि भिडिअ' बानायनानै बियो फोसावबाय नङाबा माबाफोर नंखाय एदभारटाइसमेन्टफोर होनानै बियो फोसावबाय बायदिसिना जे ओमफ्राय बेखौ आरो बेखौ खिन्थु मानसिफ्रा सुबुंफोरा सोरबा सोरबा नायबिजिरागारा नोंगौ सानोना
नंगौ नोंथां
औ बेफोरनि खेथ्रआव बेयो बिराद गाज्रि आरोखि माने नंखाय इनफरमेसन फोर लानाय मानाय बेफोराव गाज्रि थार बे बुस्थुआ आरो ओ आरो बिदियावनो बे स्केम खालामग्राफोरा बिदियावनो लाय मोननानै स्केम खालामो
नंगौ नोंथां
आरो बुंनो थाङोब्ला ससियेल मेडियाखौ जेनेबा फरायसाफोरा बा गिदिरफोरखौनो होन फरायसाफोरखौल' होनजाया गिदिरफ्राबो जेनेबा ओ बांद्राय बाहायोब्ला बियो देहानि थाखायबो गाज्रि मेगननि थाखाय गाज्रि मानो होनोब्ला जों ससियेल मिडियाखौ मायाव बाहायो होनोब्ला जोंथ' ससियेल मिडियाखौ ओ जानबुं नङाबा कम्पिउटार फोरावसो बाहायोना ओंखायनो बे फोरनि जेनेबा स्क्रिनफोर नांनानै मेगनफ्रा गाज्रि जानायनि लामायाव थाङो आरोखि बांद्राय बाहायोब्ला बे बेखौ बारा बाहायनो नाङा आरो ओ नोंथां
ओ औ नंगौ
बेफोरनो गाज्रियाव होननो थाङोब्ला बेफोरनो आरो नोंथां आरो गोबां दंबावो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो एसे गाज्रिखौनो
औ नंगौ नोंथां जोङो दिनै ससियेल मिडियाया बेनो आरो नोंथाङानो बुंखाबाय आरो गाज्रिया मा रोखोमाव गोलैयो बाहायनो ओ मोजां बाहायनो रोङोबा मोजां आरो मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि नङा होमबा माखासे जे जों ओ जेन' उन्दै उन्दै फरायसा गथ'फोरखौनो होन ससियेल मिडिया फैनानै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माखासे एसे गाज्रि जानो हमगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां
लांदां
फरायनायखौ बारा गोसो होआ ओ मबाइल ओमफाय ससियेल मिडिया बाहायनानै फरायनायफोराव एसे दुरबल जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां आरो जोंनि ओ हिन्जाव माहारिफोरखौनो होन बा हौवा माहारिफोरखौनो होन एखे जोंनि ससियेल मिेडियायाव नोङो ओम माखासे नुनो मोनै जादों आरो ओ रं नाम्बार रायलायनानै बा बिदि माबानानै एसे ओ न'नि खामानि फोरखौ ओहो माबानाय नङा होमबा न'खरफोराव एसे दावराव दावसि जानाय बेफोरखौबो नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
नगौ नोंथां ओं नाथाय जोङो बिसिरनो रोङोबा आरो ससियेल मिडियाखौ मोजां आरो ओ
नंगौ नोंथां।
जोङो खैथा खामखौ जोङो बे नोंथाङाव जोङो मावनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जों जोंनि रोंगौथि खौ दिहुना ओ फोरमायनो हायो।
औ।
ओं। जेरै फरायसाफोरा जेनेबा माबा फोर सोलोंनांगौबा बिसोरो इउटुबफ्राव हाब ओमफाय बा सोरबा फेसबुकाव सोरबाफोर जेनेबा हगारोना फोरोंनाय
औ अनलाइन क्लासेस खालामनाय मा खालामनाय औ औ औ बेफोरावहाय सुबिदा होदों आरो आथिखालावथ' नोङो स्कुलफोरनिफ्रायबो सोलोंथाइ होनो थाखाय ओ मबाइल बे ससियेल मिडियानि गोनांथि नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो ओ मबाइलनि गेजेरजों ओ बहुद ओ खैएकथा‌ जोङो लेखायाव मोनि बुस्थुफोरखो अनलाइनजों जों इजियैनो दिहुननानै लानो हायो
नंगौ नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला बे गाज्रिनि गेजेरावबो मोजांनि गेजेरावबो जोंनो ससियेल मिडियाखौ नांथारगौ आरो खि होनो थाङोब्ला खालि बेखौ जाङै नायबिजिरनानै बाहायनांगौ आरोखि
औ नंगौ नोंथां।
ओम आरो जेनेबा बे सिनायै सुबुंफोरनि मेसेजफोर फैयोब्ला माबाफोर जेनेबा लिंकफोर हरोब्ला फेसबुकफोरावनो होन जेनेबा ओ वाटसएपफ्रावनो होन माबाफोर लिंक हरोब्ला बेखौ जानला मोनला थुलाबायनो नाङा आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां ओं।
ओम जेनेबा बेयो स्केमफोरबो जानो हागौना आरो बेफोरखौ जों दानि बे फरायसा फरायसा फोरा बेफोरखौ एसे बेफ्राव ओन्दै-ओन्दै थायोना ओन्दै-ओन्दै फरायसा फोर बिसोरो बिसोरबो बाहायो फन बिसोरो बिनि सायाव बांद्राय माने गियान गैया जायो आरोखि बेखौ ओंखायनो फिफाफ्रा बा गिदिरसिनफ्रा बुजायनानै दोननोरो ओ होनाया मोजां आरोखि सिगाङावनो नोंथाङा सुंद'यै माबाफोर होनबावगोन नामा एसे?
ओ नोंथां आथिखालाव ससियेल मिडियानि जेरै जोङो ओ सुबुंफोरा बहुद डेभलप खालामनोबो हमगासिनो दं नङा होमबा?
औ।
माखासे जों अनलाइन बिजनेसखौ ससियेल मिडियानि जेरै जों मावनो हायो। नङा होमबा नोंथां? ओम बुंनो थाङोबा जोंनि
गस्ला फाननाय फालांगि खालामनाय जेरै गस्लाफोरनि दख'नाफोर दा गोबां नुयोथ' बि बिदिनो खालामनाय।
ओ डेभेलप जाबोगासिनो दं आरो।
औ माने मोजां बाहायनो रोंग्राफ्रा मोजाङैनो बाहायगासिनो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ।
ओ नोंथां नोंथांनिफ्राइ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। दा ससियेल मिडियानि सा याव जेनबा मोजां गाज्रिखौनो रायलायबाय जोङो होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन दा
नंगौ नोंथां औ औ नोंथां दे।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
औ।
ओ।